औ बिदिबा जों दायो मानि सोमोन्दै सावरायनो नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ आं नोंथांनाव एसे जोंनि बर'फोरनि हाबायासो माबोरै खुङो बेनि सायाव एसे मिथिनो लुुबैदोंमोन नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
नोंगौ नोंथां दा जोंनि बर' हारिनि हाबा बा गोथार जुलि जानाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै आंबो बांसिन मोनथि थिया मोनथिनाया जा आं एसे मोनथिदों बा आंनि मेगनजों नुदों। आं बेबायदिनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानबाय दायो जोंना गोथार जुलि आथिखालावथ' जोंना बांसिनानो सिगांनिफ्राय मोजां मोनलायनायनि बा नङाबा न'निफ्राय नायनानै हाबा जायो। मा जों सोंनो थाङो सिगाङावहा हिनजावखौ न'खराव थाङो न'नि मानसि लानानै सोंनानै फसन्द जानायजों लोगोसे जों बिजोंनो उनाव ओ साननैसो उनाव आरो थांफिननानै न'खर नायनो थाङो न' बां नायनायनि उनावहा जों हाबानि अक्ट'खौ बा बिथांखिखौ जोङो ओ बे खालिनो बुंना फैयो आरो। उमुख खालि बै बिथांखियाव जों औ थि खालामना फैयो औ। बेबायदि हाबा जासिगोन आरोना ओमफ्राय उनाव जोङो सिगांग्रो मा खालामो जोंनि ओनसोलनि आं जों आं जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि गामिनि ओ हाबाया माब्रै जायो आं नोंथां सिगाङाव फोरमायनोसै आरोना। बेबायदि दा जोंनि ओन सोलनिया मा जायो हाबानि ओ बिथांखिया बा अक्ट'आ थिग जाबाय नालाय थिग जाबाय बै खालि हाबानि सानखालि जोंनि सिगांग्रो ओ हिनजाव लायनायनि बा ओ हिनजाव लायनाया थांदों आरोना जोंनि ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि गामिनिफ्राय हिनजावखौ लायनो थांगोन आरो हिनजाव गोदानखौ बै मोनसे गामियावहा अब्लानिया मा खालामो जोंना सिगांग्रो ओ साथाम साब्रै मानसिया थांग्रोयो आरो गामिनिफ्राय हौवा गोदाननि सिगाङाव थांग्रोयो बिथांमोना थांनानै बिथांमोना माबा बिबान होनना बुङो बिबान बाननाय होनना बुङो आरोना बेबायदि बिबान बाननानै आइजोफोर सानैसा लानानै थाङो ओमफ्राय थांनानै ओनो दैहुआवबा जोङो माबा लायो दै थायो आरो बिनि उनावहा गय फाथै बेबायदि बानना लाङो आरोना आरो ओरैनो थाखाय बिदिनो सिनि ओ साहा बिलाइफोर साहापात नङाबा आरो मुरिफोर लान थाङो आरो मुरिबो जाहोयो नालाय बेबायदि बिबान बानग्राफ्रा ओमफ्राय दैहु हानि दैहु बानायो बेेहाय दैहुखौ लाना थाङो लांनानै ओरै बिथांमोना बिथांमोनखौ बरायगोन आरोना जाय हिनजाव गोदाननि न'खरा बिथांमोनखौ बरायनानै उनाव बेबायदिनो बाथौ आर'ज गाबनाय जायो ओजोंहा आर'ज गाबो फ्राय बिनि उनाव बिथांमोना खामानि खौ बिबानफोरखौ सिफायहैजोबो आरो बिबान बाननायखौ औ बिबायदिनो बे खामनानै आरज गाबनानै आरो माबा माबि गामिनि गोरों गोरा बा जोंनि गामिनि गाहाया थाङो आरो थांनानै बिथांमोना सिगाङावनो हौवा गोदान थांनायनि सिगाङावनो बे बिबानफोरखौ बान्ना ला ना सिफायनानै ओ मोजाङै आरज गाबना ओ बे खामानिखौ फोजोबना दोनो बेनि उनावसो औ औ थांग्रोनानै औ सिगाङाव थांग्रोयो ओमफ्राय बै समावनो बैराथिफ्राव थां थाखायो आरो ना सिगाङावनो बिबान बाननाय समावनो बैराथि सानै थायो बैराथिफ्रा ओमफ्राय बे बैराथिया दख'नायाबो सेम आरोना समान समान गानो गाबाबो समान जायो बेबायदि आरो बिथांमोनहा गय खावो आरोना गय खावना राननांगौ माबायदि आरो बैरथिफ्रा ओमफ्राय उनावहा जे बेफोर जोबखांनानैसो उनाव मोनायाव बा सानाव आरोना । ओ बबे टाइमाव जायो ओ बिथ बिथांङा ओ हिनजाव हिनजाव गोदानखौ लायनो थाखाय बा हाबा जा लायनो थाखाय हौवा गोदाना थाङो आरो अब्लानियासो । हौवा गोदान थाबाय बेथर खला थाबाय । आरो बेबायदिनो गामिनि रायजोफोर बा लोगो न'खरनि मानसि गासिबो ज'यै थाङो आरो । हिनजाव गोदानखौलायनो ओमफ्राय थांनानै जेब्ला हौवा गोदाना सहैगोन सहैब्ला गाससिबो रंजा बाजायै बरायो आरोना हौवा गोदानखौ । आरो बेसरखौ ला खौ आरो रायजोफोरखौ बे गामि हौवा गोदाननि गामिनि रायजोफोरखौ बरायो । खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरबायदि दामनानै गान खननानै मेथाइफोर खनो आरोना । बे मेथाइ खननानै बरायो थेवबावहाय ना । थांनानै ओफ्राय उनाव बाथौ गुदियाव जिरायना जोंनि जाय दौरिफोरो थायो दौरि होनना बुङो । आर'ज गाबहोग्रा बिथांमोना ओ बाथौनि नियम नेमखान्थिफोरजों हाबाखौ आर'ज गाबना मेथाइ आर'ज गाबनानै गोबां रोखोमनि नेमखान्थि मानिनानै हाबाखौ दाननाय जायो आरोना । ओमफ्राय बे हाबाखौ दानखा खांनायनि उनावहाय ओ ला जोबथायाव ओ आरो माइनावखौ गिदिंनांगौ सानैबो आरो मेसरखला थाबाय हिनजाव गोदान हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि बि लोगो बिसोर गासैबो ज'यै माइनाव बुरैखौ आरो आरो गिदिंनांगौ । खर'आवहा माइरं लानानै बेबायदि गिदिङो आरोना । हिन्जाव गोदानखौ माइरं लाहैयो खर'आव बै रुजुन रुजुननानै लायो आरो । हिनजाव गोदाना बेबायदि औ आरो बेबायदिनो नों नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिबा जोङो हाबा हुखा फोरावहा गोथार जुलिफोराव जों माबोरै रंजानाय बा जानाय आरो जानाय लोंनाय खालामो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायना होदो
औ जागोन औ जेरै नोंथां बुंदोंमोन नोंथाङाथ' हाबानि माखासे नियम बा माखासे ओ फालिजानाय जे ओ खान्थिफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय आं दा एसे जानाय लोंनाय बिबार जानायनि बागै एसे बुंनो सानदों औ जोंनाहाय ओ बिदिनो जेब्ला जोङो बरायो हिनजाव गोदान बा हौवा गोदानखौ बरायो अब्ला जोङो जेनेबा खाम जथा सिफुं दामना बरायनाय जायो आरो माने माखासे खायफा खायफा जायगायाव बेमफाथि दामनाय जायो आरो जेरै जोंनिथिंखौ जोंनि हालामथिं जोङो बेखौ बांसिन नुनो थाङो नाथाय दानि जुगाव एसे बै गोदोनि बायदि जे खाम जथा सिफुं दामनाय नानै बरायनाय बा रंजानाय बेखौ लाबोफिननायखौ आं नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जानाय होनोब्ला हाबानि जानाय होनो ब्ला बियो गोबां माने ओ न न'खर बा गामियाव थानाय सोद्रोमाफोरा लोगो लानानै बे हाबानि जानायनि बै जे आहार बा खायद' बेफोरखौ जोङो माने बानायनायखौ नुनो मोनो आरो हाबा जाब्ला जे माने मोनसे न'खरानो बे न'खरा हारसिङै खुंजोबनांगौ बे नङा हाबानि थाखाय हाबानि जानायनि थाखाय गामिनिफ्राय गासिबो न'खरानो एफा एफा ओ बुस्थु बेसादफोरजों ओ हेफाजाब होयो जेरै जोङो नुनो मोनो सोरबा थाव हरो सोरबा संख्रि हरो सोरबा बिदिनो ना बानो सोरबा अमा बानो आरो मैगं थाइगंखौबो जे बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं जेरै गोजां बोथोराव खुङोब्ला बिदिनो जोङो जोगोनार आरो बायदि बायदि मैगंखौ जोङो होफैनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो जे जानायनि थाखाय जे बानायनांगौ ओ बानाय बानाय जानायनि थाखाय जे ओ खायद'फोरखौ जे बानायनाय जायो बे फोरावबो जोङो गामिनि ओ हिन्जावफोरखौ बा लाइमोनफोरखौ जोङो जयैनो खामानि मावनायखौ नुयो मैगं मैगं हानायाव जोङो बिदिनो गामिनि बुरै बुरै बा सिख्लाफोर बा हिनजावसाफोरा बिदिनो लोगो लायै लायै गावसोरनि आं हानांगौ बायदि बा मावनांगौ बायदि खामानिखौ मावो बेजों संनायाव जोङो बांसिनानो हौवासाफोर बा बोराइ बोराइफोरखौ संनाय नुयो बिसोरो बिदिनो ओंखामनिफ्राय लानानै बेदर ओंख्रि गासैखौबो बेसोर बिसोरो संजोबनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो जेनेबा बाथौ बाथौनि हाबा बा बर'नि हाबा बेयाव जोङो गिबियावनो बैयो हिन्जाव गोदाना हौवा गोदाननो बा हौवा गोदाननि लोगोफोरनो जोङो ओंखाम खुरनानै होनायखौ नुयो आरो बेजों लोगोसे बे बेखौ मा होनोमोना अ हाथासुनि औ औ औ औ बे नियमखौ लाखिनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो ओ गामिनि हाबायाव जेनेबा जानायाव रंजानाय बा जानायाव गा सिबो बाहागो लायो बिदिनो गामिनि उन्दै उन्दै गथ' बोराइ बेन्थ' गासिबो फैनानै जेनेबा जाफैयो आरो जेनेबा हाबाया मोनसे रंजानायनि बा मोनसे गोदान ओ सानै मोननै न'खरनि जे आ मिलायनाय बा गोरोबनाय बेनि मोनसे फोसावनाय। स' बेयावनो जेन'बा हाबानि जानायाव जाफैनायाव बाहागो लाफैबाय जेरै हाबानि ओंख्रिफोरखौ बुङोबा जोङो नुनो मोनो बांसिनानो जोंना दालि थायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेदराव जोङो नुनो मोनो अमा ना बे आरो ओमफ्राय बर'नि हाबायाव जोङो बर'नि बै गुबै ओंख्रिफोरखौ जोङो जानायखौ नुयो जेरै अनला दाउ नारजि बेफोरखौबो जोङो बर'नि हाबायाव जोङो बेफोर जाग्राखौबो जोङो जानाय नुयो आरो बेजों लोगोसे आरो बोथोरनि मैगं फोर जेरै थास' बिथ'रि बेफोरखौबो होफानाय जायो औ ओमफ्राय बिदिनो हाबायाव जानायजों लोगोसे लोंनायबो थायो। लोंनायाव जोङो नुनो मोनो बेयो बर'नि जे जौ जौ गोरान बा जौ गिसि
औ माइब्रानि बिदै
दै बेफोरखौ जोङो लोंनाय बा बेखौ लोंनानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ नोंथां बुंनाय बायदिनो माने गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो बे रंजानायखौ नुनो मोनो आरो औ औ औ।
नों खामानिफोरखौबो गामिनि मानसिफ्रानो हाथासुनियाव संनाय खुरनाय राननाय गासि बो गामिनि सुबुंफ्रानो मावजोबो जोंनिया। औ।अब्ला जोंहा समा जाबाय नोंथां।
जागोन दे नोंथां औ दे औ गोजोन्थों औ।